अ हेलौ खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
लोगोसेनो ओ गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
गोजोननाय थाबाय नों-
औ औ आं नोंथां थांजों ओ बैसागु फोरबो बर'फोरनि बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा सावराय नो आरो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों नोंथाङा आंनो जि मिनिट सम ओ आंनो हो होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां
औ औ थारैनो जोंनिया अब्ला जों सावरायनोसै जोंनिया ओ बैसागु फोरबोखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो बर'फोरनि गेजेराव ओ जोङो फालिबोगासिनो रंजा बाजा जायो ओ जोङो बैसागुखौ जोङो गाहायै बुंनो थाङोब्ला मोनथाम बाहागोआव रानदों होननानै ओ मिथिगौ जेरै सुबुंनि बैसागो बेनिफ्राय नैथियाव आं आंखाल एबा आंखाल एबा कति बिहु एबा बैसागु बेनिफ्राय थामथियाव जोंनिया मागो बैसागो होननानै आं मिथिगौ आरो बिनिफ्राय ओ जो सुबुंनि बैसागखौ फालिनायनि सिगां एबा बैसागु फोरबोखौ फालिनायनिा जोङो जिब जुन जुनारनि मुङाव जोङो मोनसे फुजा ओ थुखैनाय जायो जेराव जोङो मोसौ एबा बोरमाखौ जोङो थुखैनाय जायो
थुखैनाय जायो नोंगौ नोंथां
बे मोसौ बोरमाखौ थुखैनायाव जोङो ओ बिसोरनो थुखैनायनि सिगां जोङो गोदोनायाव माला गान होनाय जायो आरोना बे माला गानहोनायाव जों माला सुनायाव बाहायनाय ओ आइजेंफोरानो जाहैबाय जोंनिया थाराय दिग्लिलिथि फान्थाव हालदै आरो पानिलाव बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौ जोङो हाना लानानै जोङो आर दोंसे जों माला सुनानै जों मोसौनो गानहोयो आरो बेनि उनाव जोङो हांगार हांगारखौ बाहायो जोङो थौ एबा सारायनिफ्राय हख'नानै औ नंगौ थौ एबा सारायनिफ्राय जोंनो हांगार हगोन नंगौ नंगौ नोंथां थौ एबा सारायनिफ्राय हांगार हख'नानै जोङो ओ जानाय थाव एसे लागायनानै
औ
बिलाइयाव ओ लगायनानै जोङो मोसौनो फोननाय जायो दुलुर दुलुर ओ फथा होनाय जायो आरो बे फोननायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय गोदोनि समाव गोदोनि सुबुंफोरा हाग्रा बंग्रा गोनां ओ जायगा
हेलौ नोंथां
फोर गुबुन
हेल
बा गुबुना ओ जानो हाया बेनि थाखाय बै गोसोम दागोखौ जोङो होनाय जायो होननानै मिथि मिथिगौ आरो बेनिफ्राय बै सानखालिनो जोङो मोसौखौ दैमा फारसे एबा फुख्रि निजोरा फारसे जोङो होना लांनानै मोसौखौ थुखैयो आरो बै समाव जोङो फुगा मेथाइफोर बरनिनि अनगायैबो जो‌ मोसौखौ मोसौनि मुङाव जा गोजाम दोनदाल बेखौ जोङो बावनानै मोसौनो गोदान दोनदाल जोङो होनाय जायो बेनिफ्राय खायफा खायफा जायगायाव नुनो मोनो मोसौखौ बै सानखालि उदाङै हंगारना होनायखौबो नुनो मोनो बिनिफ्राय जोङो मोना समाव मोसौखौ न फारसे लानानै फैयो आरो बे न फारसे लानानै फैनायाव जोङो मोनसे हाबाफारि आरोबाव लाबावो जोङो खुगा फेरनाय हाबाफारिखौ जों लानायखौ नुनो मोनो आरो बेयाव जोङो जिगाबनि गुन्दै एबा माइरंनि माइ गाब बेजों लोगोसे जोङो खुथ्रा सु बेफोरबायदिनो खन्थाइ सुफोरखौ जोङो बुथुमनानै अर लागायना होनाय जोङो नुनो मोनो आरो बेखौ जोङो खुगाफोरनाय हाबा हाबाफारि लानाय जायो जाहाथे खुगा नांनाय जा मोसौनियाव खायफा सुबुंनि खुगाया जोबोर गोसा थायोना बेनिफ्राय खायफा सुबुंनि फोर नांनायखौ खारथों होननानै ओ बेयाव बे नेमखान्थिखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे जा मोसौ थुखैनाय हाबाफारिखौ माबोरैहाय ओ खुंलाङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां नोंथाङा जिबायदि बुंबोबाय बेबायदिनो जोंनियावबो खुंनाय जायो जेरै ओम बेबायदिनो मोसौखौ बिदिनो मोसौनो सोरांनाय लोगो लोगोनो बे मोसौनो माला गानहोनाय बे जोंहा न'खरावनो मोननाय ओ हालदै पानिलाव बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ फिथाइ सामथायाइफोरखौ बेबायदिनो माला थुनानै बिदि गानहोनाय बेनि उनाव जोङो बे बेखौनो बेजिक माला सुनाय माला सुनायखौ जोङो एसे गोबाङै हायो गोबाङै हानानै जिखिनि माला सुनानै आग्लायनाय बेखौ जोङो मोसौनियाव ओ सास्रियो एबा जों न' न'नि सोर गिदिं सास्रियो सारो बेखौ मानो सास्रियो आंथ' मिथिना मोना मिथियासै नाथाय बेखौ सानस्रिनायखौ नुनो मोनदों आरो दासिमबो बेनिफ्राय जों मोसौखौ थुखैनो लांजि मोसौखौ थुखैनो लाङो थुखैनो लांबाथाय जोङो बेखौ ओ बे थाराय थाराय बिफां बिफांजों जोङो दिंखिया दिंखिया बिफां
बेबायदि लानानै जोङो बुज्रावनाय नुनो मोनो। ओ जाय बिदिनो बेमार मोसौफोरा बेमार आजार जायो बेमार आजार जायोबाथाय बेमार आजारनिफ्राय खारग खारग'नो बा बेमार आजारा दा जाथों होननानै बेखौ बुयो होननानै मिथिनो मोनो बा आरो बे बेखौ बुनाय समाव आरो मोनसे बेबायदिनो मोनसे मेथाइ रोजाबो मेथाइ रोजाबनायखौ खोना खोनानो मोनबाय थादों आं एसिबां गोसोआव गैया थेवब्लाबो आं एसे बुंना होनो सानदों लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारिबाय था
औ बिमा औ बिमा गायदे बायदि दा जा ओ बेफोरबायदि गोबां बर'
औ बेबायदि औ मेथाइ खननाय नुनो मोनो खोनानो मोनो आरो
औ औ बिनिफ्राय नोंथां बै सानखालिनो जोंनिया सेजौ से बिदनि जा गोखा गोखै मैगं ओ खानाय जायो एबा जानाय जायो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै फंनैसो नोंथाङा मिथिनायखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां बेबायदिनो जों जोंनियावथ' सरासनस्रा बेबायदि सेजौसे होनबाथाय से जौ सेखौथ' मोनजोबा मोननोबो थाङा थेवब्लाबो बेबायदिनो जेसेबां मोनो एसेबां बां बुथुमनाय जायो बुथुमनानै जानाय जायो जों जहेथुनि ओ अखानायै नो बिनिफ्राय बिनि बे साना जोबनायनि जोबनायनि उनावनो मोसौ थुखैनाया जोबनायनि उनाव बेनि न'खर अखानाय जोंहा मानसिनि बैसागो होननानै बुङो मानसि रंजानाय बेबायदि बे जेनेबा जोंहा गोजाम बोथोर गोजाम गोजाम बोसोरा थांबाय जि जि जालांबाय जालांबाय गोजान बोथोराव गोजान गोजान गोदान बोथोर आव जोंहा गोदान बोसोराव जोङो ओ‌ मोजाङै मोजां आवगायलांथों बा मोजाङै मोजां थांथों बेमार आजार दाजाथों होननानै बेखौ मानिनानै जोङो बेखौ जायो होननानै मिथिनो मोनदों। बे औ बेनिफ्राय जों नोंथाङा बुंदों नोंथाङा मोनसे बुंदोंमोन ना मोसौ थुखैखालि जोंहा मोनायाव मोनसे ओ बेबायदिनो सुफोर माबायो। सावो होननानै बेयो जोंनियाव सरासन स्रा बेयो जोंनियाव मोनस्नि रोखोमनि मोनस्नि रोखोमनि सु नायागिरनानै जोङो बेखौ सावनाय जायो आरो। बे जुजायजों जुजायजों सावनाय जायो। बेबायदिनो जों बेबायदि खालामो आरो जों मोनो बुंथां
औ बैसागु होनना बुङ्लाथ बैसागुआ नोंथाङा होनलांबाय गोदान बोसोर फैनाय बायदि होननानै गोदान बोसोर फैनायखौ बरायनायजों लोगोसे ज जा बर हारिनि हारिमु बेखौबो मोसानायजों आरो रंजानाय बाजानायजों जोङो दिन्थिफुंनो हायो आरो ना बैसागु समाव आरो बैसागु सम समाव जोङो दाउखौनि गोदै देंखोजों जोंनि गामि ओनसोला रिंखाङो। आरो लोगोसेनो बिफां गोरलैयाव जोङो बिलाइ बिफां बिलाइ एबा बिफां दानाय दानाय जोङो बिलाइ गोरलै खिलिनायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो मान्दार बिबाराबो बै समावनो बारो आरोना आरो लोगोसेनो बयनिबो जा बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला आरो गथ गथाय गासैनिबो गोसो मोनसे मोजां मिजिं आरो रंजानायजों उसिफावो बै सानखालि जोंनिया औ आरो जोंनिया फुङावनो बयबो सिखारनानै सारिमोन सिखारनानै जोङो ओ गिबियावनो गिदिरखौ जोङो खुलुमनो जोङो ओंखारलाङो आरो ना जोंनि बोराय गामिनि बोराय बुरै बयनिख्रुइबो बैसोगोरा बोराय बुरै बिथांमोननिफ्राय जोङो बोरखौ लाहैयो आरो।
औ
बेनिफ्राय बै सानखालिनो बरफोरनि जा हारिमु एबा बरफोरनि गानग्रा खसाब बेखौ खौ जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरा बरफोरनि गानग्रा जोमग्राखौ गाननानै मोसानो ओंखारो लोगोसेनो आखाइयाव खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना थरखा बेफोरबायदि जा बर' हारिनि हारिमुनि दामग्रा देग्रा आगजु बेखौ लानानै जोङो मोसानो ओंखारलाङो आरोना। बै मोसानाय सानखौ जोङो गाहायै जोङो स्नि सान जोङो ओ दानि समाव जोङो फालिनायखौ नु नुनो मोनो जोङो बिदिनो गामि गामि ओंखारलांनानै स्नि सान हा लागै नख नखर हाबै हाबै जोङो बैसागु मोसानानै सोरनावबा माइरं सोरनावबा फैसा एसे बेफोरबायदिनो जोङो बुथुमनाय जायो आरो ना। आरो बुथुमनानै मोननाय मागिनाय जायो जोङो आरो बुथुमनानै एबा मागि गिनानै मोननाय जा फैसा एबा माइरं बेखौ जोङो माइरंखौ जोङो जौ सावनाय जायो। बेनिफ्राय जा फैसा एसे मोनगोन बेखौ जोङो बेदर आरो बेदर आरि बायनानै जोङो संनानै जोङो बै सानखालि स्नि साननि जोबनायनि उनाव जोङो खाना जानाय जायो आरोना जयैनो रायजो नाङैनो बिनिफ्राय गोबां गामियावनो आरो जोंनि गामियावबो आङो गोदोनिफ्रायनो बै बैसागोनि से खालाराव जोङो फांसन लाखिनाय एबा खेला दुला होनायखौ आं नुनो मोनदों नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि बिदिनो खेला दुला होनाय हाबाफारिखौ लाबोदों नामा आरो लाबोदोंब्ला मा मा खेला फोर होनाय जायो आरो माबोरै खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ नोंथां जोंनियावबो बेबायदिनो से सानावथ जोंनियाव लाबद्राया बेबायदिनो सानथाम सानब्रै थांनायनि उनाव गामिफोराव रंजाखांनाय बा मोसाखांनायनि उनाव उनाव मागि खांनायनि उनाव जों बेखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनियाव फांसन फांसन खुंनायफोराव बेबायदिनो जों गिबि साननिफ्रायनो खेलाफोर होनानै जेन खारनाय बारनाय जोलुर गेलेनाय काबादि गेलेनाय बेफोरबायदि बेफोरबायदि खेला होनानै जोङो द गिला गेलेनायफोरखौ होयो जों बरनि जिहेथु गुबै बे बेफोर औ बेफोरखौ होनानै जोङो जोबथि जोबथि सानाव जोङो बेबायदिनो एसे गोरों गोरों सुबुंफोरखौ लेंहरनानै बेबायदिनो बोसोननि बोसोननिबो हाबाफारि खुङो बेबायदिनो हाबाफारि खुंनानै बेनि बेनि उनाव जोङो ओ जि खेला होनाय बेफोर ओ खेला होनानै देरहानाय खेलायाव देरहानाय बेबायदिनो गथ'फोरनो जोङो ओ बान्था राननाय जायो बान्था राननानै बि बिनि उनाव आरो जोंहा मोनायावहाय बिदिनो गेवलां मेल खुंनाय जायो बे गेवलां मेलाव जोङो ओ गोबां रोजाबगिरिफोर मोसागिरिफोर लेंना लाबोनाय जायो औ बेफोरखौ बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो जोंहा बैसागो होनना बुङोब्लाथाय जिहेथु गोदान बोसोर बेयाव आं मोनसे मुंख'नो सानदों जोंङा बेबायदिनो बोसोरसेयाव खनसे बाथौ दुमनाय जायो नोङा होमबा जोंहा बाथौ धोरोमफोरा बाथौ दुमनाय जायो। बेबायदिनो बिदिनो बैसागो फोरबोआव जोंहा ओ बिदिनो सेथि खालाराव जोङो बैसागोनि सेथि खालाराव जोङो बेबादि न'खर न'खर बाथौ दुंमनायखौ बाथोनि गोदान बेरा होना- नायखौ जोङो जोंनि गामिफ्राव नुनो मोनो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ ओ लोगोसेनो लोगोसेनो जोङो दानि एसे एसे सिगाङाव सावरायदोंमोन जोंनिया बैसागुआ मोनथाम रोखोमनि होननानै बे मोनथामनि गेजेरावनो आरो मोनसेया जों जाहैबाय जोंनिया आंखाल एबा काथि बिहु बे खाथि बिहुखौ जोङो ओ बे खाथि बिहुनि समाव जोंनिया माइ माइयाव जोंनिया गोरलै बिला बिबार जोङो बारनाय एबा थरायनायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्राय बै जा बिबार फोरा ओ मोजाङै मोजां जाथों एबा एम्फौ एनलाफोरा जानानै ओ ओ आबादखौ नस्थ' दा खालामलांथों होननानै बे थुगिखौ होनाय जायो आरोना बै समाव सुबुंनि न'खर न'खराव एसे आंखाल नुजाथियो माने बै समखालि बै सम समाव सुबुंनि न'खराव जाग्रा आदारफोरा एसे खम जाहैनो हमो बेनिखायनो खायनो जोङो बेखौ आंखाल बैसागु होननानै मिथिनो मोनो आरो
अब्ला नोंथां जाहाबो समा जाबाय